हेल नोंथां औ नोंथां औ खोनादों नोंथां एसे स्ल' जादों नोंथां
अ जाबाय जाबाय
औ दा नोंथाङा मा खालामलगासिनो दङ आं नै नोंथां आङो जिरायनानै दं आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम फैब्ला ओ जोङो औ नोंथां औ
जोंहा मा होनो मिथिंनायनिफ्राय मोननाय माखासे सम्भबफोरा माने जों समा मानायखौ नुनो गोदोनिफ्रायनो मदद होबोगासिनो दङ दा बैफोर माने मुवा बेसादफोरा माबोरै मदद होबोदों
बेफोरनि सायाव माने नोंथाङा एसे मा एसेबां मोनबां जाबाय औ नोंथां नोंथांनि आवाजखौ आं बेब्रे बाब्रा एसे ख्रे ख्रे गाबनायफोर आवाज खोनानो मोनदों आरो बेकग्राउन्डनिफ्राय आरो ना आं थां
अ आं
अ आंबो खोना फिनगासिनो आं दे होमबा आं फोरमायलांसै नोंथां जोङो इदिनो मिथिंगा बेथ' जोङो गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां मोननाय जायो आरो जेरै जोङो फिथाइ सामथायखौनो होन बा बिफां लाइफांफोरखौनो होन नंगौना नङा नोंथां
नोंगौ नोंथा
औ आरो जोङो नै बिदिनो जोंनाव बाहायजानाय औवा औवाया औवाखौ जोङो बिदिनो गोबां बाहागो बिनो गोबां खामानिफोराव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां
उम नंगौ
जरै होननो थाङोब्ला जोङो बिदिनो आबादफोर गायनायावनो बा बिदिनो बबेबाफोर माबा बेराफोर दोसथाबनो आनो होन जोङो औवाखौनो हेफाजाब लायो आरोना नोंथां
औ
औ आरो जोङो बिदिनो गोबां औवाजोंनो जोङो बिदिनो गोबां आइजें आइलाफोरखौबो जोङो नंगौ ना नङा नोंथां औ नोंथां औ जे जोङो गोबां ओ जोङो औवाजोंनो जोङो बिदिनो न'फोरखौ लुनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नुनो मोनो ना मोना नोंथां नंगौदा मोनो नोंथां औवा आरो जोङो बिदिनो जोंनि आबादावनो होन आबादखौ जोङो बिदिनो रैखाथि होनो थाखायला जोङो बेनि औवाखौनो बाहायनाय जायो जेरै होनोब्ला जोङो बिदिनो जुनारफोर हाबैनि थाखाय जोङो औवानि हेफाजाब लानाय जायो आरो जोङो औवाखौनोहाय बिदिनो बेराफोर दुमनानै एबा होथेनानै दोननाय जायो आरोना आबादफोरनि जेराव औ औ ओ बिदिनो जोङो बिदिनो गोबां औवाखौ बाहायनो हायो आरो जोंङो बे औवाखौल' नङा जोंङो दंफां लाइफांनिफ्रायबो दंफांफोरनिफ्रायबो जोंङो गोबां बिबांङाव बाथामफोरखौ जोंङो मोननाय जायो
नोंगौ।
नोंगौ नोंथां। बिदिनो जोंङो आथिखाल जुगाव बिदिनो गोबां नुनो मोनसे बाथामफोरनिनो जोङो बिदिनो दरजाफोरखौ नुनो मोनसै नंगौ ना नङा नोंथां औ नंगौ औ। ओ दरजाफोरखौ नुनो मोनसै बा जोङो बिदिनो न'फोराव होनाय गोजौ गोजौफोरावहाय बिदि फोरखौबो जोंओ औवानिनो नुनो मोनसै औ जोंङो बिदिनो गोबां गोबां जोंङो मिथिंगानिफ्राय जोंङो बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोरबो मोनो। आरोबा मोननो हायो आरोना नोंथां जेरै जोंङो औ जेरै जोङो होनो थाङोब्ला फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो लानानै होन बा बिदिनो जोंनि जोंनि आदार जोंङो आदार नांगौ जोंनो आदार जानो थाखायबो जोंङो बिदिनो मिथिंगाफोरनो मोनो मानो होनोब्ला जोंङो जेरै जोंनावहायो बिफां फांसेआनो जायाब्ला जोंङो बेफोर फिथाइ सामथाफोर खौबो मोननो हानाय नङा। बेनिखायनो जोंङो आबहावाया बेनिखायनो जोंङो गोबां माल बुस्थुफोर होयो आरो ना नोंथां। आरो जों बिदिनो आबहानिफ्राय जोंङो बिदिनो गोबां ओ माल बुस्थुबो मोननो हायो बा जों आब हावाखौ बिदिनो गोबां बाहागोफोरावहाय ओ बिदिनो जोंनि खामानिफोरावबो जों बाहायनो हायो आरो ना दा उम।
बिदिनो जोंङो आबहावाखौथ' जोंङो बिदिनो गोबां जोंनि खामानिफोराव बाहायो मा दाना जोंङो बिदिनो आबहानिबो गोनांथि जायो आं दाननो होनांनाय बिदि औवानिनो जोंङो गोबां बांसिन खामानियाव बाहायनाय जायो नंगौ ना नङा नोंथां?
औ।
औ जेरै जोंङो आं दानि होनलांनायदिनो न' लुनायावनो बाहायनाय औ। न' लुनायावनो बाहायनाय जायो आरो बिदिनो आबादफोर बा आबादफोर गायनायावबो जोंङो औवाफोरनो बाहायनाय जा जायो नंगौ ना नंआ नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदिनो बाथाम जोंङो बिदिनो दंफांखौ बाथामफोरनिफ्रायथ' जोङो बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोरखौ जोंङो नुनो मोनसै आरो ना। जेरै जोंङो होननो थाङोब्ला जोंङो गोबां ओ जिरायग्रा खामफ्लायफोरखौबो जोंङो नुनो मोनसै नंगौ ना नंआ नोंथां?
नोंगौ।
औ आरो‌ जों बिदिनो बेरेनसि फोरखौबो जोंङो बाथामनि जोंङो नुनो मोनसै जे दंफांनिफ्राय मोननाय आरो जोंङो बिदिनो गोबां जिरायग्रा सियारफोरखौबो जोंङो नुनो मोनसै बा बिसनाफोरखौबो जोंङो बाथाम जों बानायनायखौ जोंङो नुनो मोनसै नंगौना नङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
आरो गिदिर बाथाम खिरखि बेफोरखौबो जोंङो गोबां नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। आरो जोंङो दंफांनिफ्राय गोबां बुस्थुफोरखौबो जोंङो मोनो आं दायो बिदिनो होनलांनाय बायदि दंफांनिफ्राय जों बिदिनो गोबां फिथाइ सामथायफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो। बा आलनाफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो नंगौ ना नंआ नोंथां? हेलौ नोंथां औ। औ जोंङो बिदिनो गोबां औवानि जोंङो बिदिनो नायनो थांबावोब्ला जोंङो बिदिनो औवानिफ्रायबो जोंङो गोबां जिरायग्राखौनो होन बा आलनाफोरखौनो होन बा बिदिनो गामि एरियाफोरावहाय जोंङो फ्रायबो आङो बांसिन नुनो मोनो। ओ औवाजोंनो जोंङो न' लुनायफोरखौ जोंङो बांसिन नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां? औ आरो जों जोङो नाफोर हमनो थाखाय बे औवाफ्रानो बाहायनाय जायो जेरै जेखाइ खबायफोरखौ जोङो औवानिनो नुनो मोनो नंगौ नङा नोंथां?
नंगौ नथा नोंगौ।
जोङो बिदिनो औवाजोंनो जोङो बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोरखौ नुनो मोनोन जे जोंनि आदार जानो थाखायहाय जोङो जे माइ माइसालिनि आरोना नोंथां संग्राइ सान्द्रिफोरखौहाय जोङो औवानिनो नुनो मोनो नंगौना नंआ नोंथां? औ नंगौ। जोङो बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोरखौ औवानिबो नुनो मोनो बा बिदिनो दंफांफोरनिखौबो जोङो नु ननोाव मोनो आरोना नों थां। दा नोंथाङाबो खनसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ' हागोन नोंथां
नोंथाङा फोरमायना होदो औ औ दै मिथिंगायारि सम्पद होन्नानै बुंओबा जोंहा जोंनि सोरगिदिं था आव थानाय माखासे
ज बिफां-लाइफां, हाग्रा-बंग्रा हा, दै, बार, अख्रां बायदि आरो माने मिथिंगानि गासैबो समफोर आरोना दा बेफोर गासैबो।
औ औ औ खोनानो नंगौ नंगौ होन
औ दा बेबायदिनो माने जेन'बा मा होनो नोंथांनो बुंनो हानाय बिदिनो मिथिंगानिनो मोनसे बाहागो जाय औ औवा
औ नंगौ नोंथां।
औ दा थारैनो नंगौ नोंथाङा बुंनायाबो दा जोंहा औवा नि बाहायनायनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि जेन'बा जोंनि जि सोलिबाय थानाय जिउआव माने माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर जायफोरखौ जोङो। मिथिंगायारि सम्पदनिफ्रायनो जोङो मोनो दा बे मिथिंगायारि सम्पदाव जोंहा औवायाबो गोग्लैयो । जाय औवानिफ्राय जोङो गोबां मुवा बेसाद बानायनानै। दिहुननो हायो जेराव जों बुंनो हागोन। जोंहा संग्राय-सान्द्रि, जेखाइ, खबाइ बिदिनो माने गोबां दङ' माने औवानि जेन'बा नों न'निनो बानायनो हागोन बैसां, बेरा। बिदिनो मा होनो बिदिनो माने गोबां रोखोमनि माने सियारबो बानायगोन नों औवाजोंनो।
औ माने बिराद रोखोमनि माने दाथ' आरो जे गोनोखो बे माने गोदान गोदान मा होनो आखान्थिफोर। मोनो माने गोबां रोखोमनि बायदि मुवा बानायनो हायो आरो ना औ नंगौ नंगौ।
औ दा बैफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननानै जोंनि जि जोंनि बे थांना थानायाव जि गोनांथि जायो बेफोर जोङो आबुं खालामना लानो हायो बा सुफुंना लानो हायो नोंथां औ। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा माने मिथिंगानि मिथिंगानि बिफां जे। बिफांफोराथ' जेन'बा खायफा बिफांफोराथ' फिथाइ-सामथाय होयो नङा होमबा नोंथां?
आ बिदिनो माने मा होनो जोंहा गिदिर गिदिर बिफां फोरा माने फिथाइ सामथाइ होग्राफ्रा। फिथाइ होसिगोन बोथोर लानानै दा बै फिथाइफोरखौनो माने। माखासे बा खायफा सुबुंफोरा बे फोरखौनो ओ फालांगि खालामनायबो जों नुबावोसो आरोना नोंथां। बैफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जानि बाजाराव फानहैनानै बिनिफ्रायबो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो बै मा होनो फिथाइ थायनो रोङि बिफांफोराबो माने। जोंनि माखासे मुलाम्फाफोर होयो आरोना नोंथां। जोंहा जेन'बा बे फिथाय थायनोरोङि बिफांफोराबो जोंनो मा होयो थफथा होयो। बाथाम होयो। बिदिनो बाखला मुखला बिदिनो गोबां बुस्थुआव खामानि होयो। मान माने न' लुनायफोराव। जोंहा आन आरो बे गिदिर गिदिर दंफांनिफ्राय माबा बानायो? ओ जोंना बर'निनो मोनसे मुंदांखा जेन'बा अवाल दि जायखौ दिंखि होननानैबो बुङो जोङो। बेफोर बेखौबो बानायनो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा नांगोल, जुंगाल, मै माने बेफोरखौ जोङो बेफोर फांनिफायनो मा बानायनाय जायो। दा बे बिफांफोरानो जाहैबाय जोंहा मिथिंगानिनो मोनफा मोनफा सम्पद। दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो। मिथिंगायारि सम्पदा जोंखौ गोबां मदद होबोदों, होननानै जोङो मुंसुगोन। आरो ना नोंथां। औ आरो जेनेबा जेब्लासिम जों सुबुं माहारिया थागोन। अब्लासिम माने बे जेनेबा मिथिंगायारि सम्पदा जोंखौ मदद होबाय थागोनखौ आं आसा खामो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
दा बिदिब्ला जोंहा मा होनो बे मिथिंगानि बागै जेन'बा बुंबाबो हो होजोबनो हाया। जेसेबां बुङो एसेबां लानो। दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय। बिदिब्ला जों दिनैनि आयदाखौ बेखैनानै दोनथ'नोसै नोंथां। उम